रावा नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामबासिनों नोंथां?
आंथ' दा नै ओरैनो जेरनानैसो दं आरोना नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा ओरैसो दंखायोना नोंथां।
औ आं ओरैनोसो दालाय।
औ होनोमबाथ' जानाय आदारफ्राबो जाखांबाय जानांगौ नोंथाङा?
औ जाखांबाय आं दहायनो नुदों जानायालाय।
अह अह मा मा ओंख्रि जागोन नोंथाङालाय?
ओंख्रियाथ' बिदिनो मा होनो दाउजों सबाय अनलाजों दाउमोन आरो ना। आलासिफोर फैनानै गोदोफोरबायदि
अ ओमफ्राय गायनाय फुनाया जोबना जोबाखै नोंथां?
अ बोथोरफ्रालाय बोथोर सोलिगासिनो दं नोंथांनालाय? बोरै
ओमफ्राय नोंसिनजों खाथि जाया?
बोथोराथ' नोंथां नै नों होननाय बायदियानोलै जोंथिंबो दानिसो बावै अखा थाइफैदोंमोन नै ओमफ्राय दायो अखा गैला माने स्रां जाफिनलायबाय आरो ना। होमबाबो खोमसियैनो दं जोंथिंबो दंनायालाय।
अ आतसा नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि आरो ना
औ औ फ्रिखासो आङो दायो।
मानोना आं नोंनिसिम मोनसे थपिक
औ हागोन नोंथांं। दान्दिसे माने गोबाव सम नोंथांनो रायलायनो हागोन आरो ना नोंथां।
नोंथां होमबा नोंथाङा दा जि जोङो जिब- जुनारनिफ्राय जों मा मा मुलाम्फा मोनो एबा मा मा जिब जुनारफ्रा जोंनि थाखाय हेल्पफुल एबा जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो मा मा जोङो लाब थायो जिब जुनार फिसिनानै बिसोरनि बागै एसे फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों नामा नोंथाङा?
अ औ खोनादों।
ओ औ बिदिब्ला आं फोरमायनि नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
जोंहा मा होनो जोंहा मा होनो बुहुमाव जोङो बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां। जेरै जोङो समायनानिफ्राय लानानै असायस -निफ्राय लानानै गासै जिबफोरखौनो जोङो नुनो मोननाय जायो। जोंहा बिदिनो मोजाङाव होनोब्ला जोङो गोदोनि दिनाव नायोब्ला जोंहा मोसौ मोसौ बा जोंहा मा होनो मोसौ, गराइ बेफोरखौ जोङो गोबां मोजां मोनोमोन आरो मानोना बैफोरो जोंनि हान्थामेलायाव गोबां मोजां लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां बेफोर गारि माफोरा बे मा होनो मोसौजों गरायजों आरो जोंहा बिदिनो मा होनबावो बिदिनो जोङो मोसौ बा बोरमा बा दाउफोर बेफोरबायदि जुनारफोरखौ जोङो फिसिनानै जोङो बिदिनो बेफोरजोंनो गोबां रां आरजिनायखौ जोंङो नुनो मोनो। अमाफोर बा बिदिनो दाउफोर बेफोरनि सायाव जोंहा मा होनो गोबां रां आरजिनायखौ जों जोङो नुनो मोनो। जायनि थाखाय दानि सुबुंफोरा बेैफोरबायदि जिब- जुनारफोरखौ फियो। आरो नोंथां आरो जोङो बिदिनो गोबां जिब- जुनारफोरखौ नुनो मोनबावो जे हाग्रायाव थानाय जिबफोर बिदिनो मोसा होन मै होन थसे गं गोनां गान्दा होन बेफोरबायदि जिब- जुनारफोरखौ जोङो काजिरङाफोराव नुनो मोनो। मोननाय जायो आरो मा होनबावो जोङो मा मा सा- जोंना बिदिनो गोबां हाग्रानि जिब दं आरो न' फिसिजानाय जिब-जिब जुनारफोर दं। जोङो बिदिनो न'आव फिजानाय जिब -जुनार जेरै मोसौखौनो होननो थाङोब्ला जों बिदिनो मा- मा मोसौनिफ्राय बैफोरबायदि मोसौआ बारायलाङोब्ला बैफोरजों जोङो बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो। बा बेफोरनि गेजेरजोंनो बिदिनो मा होनो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोङो एखे रोखोमै दाउफोर दाउफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्राय लानानैनो गिदिरसिम बिदिनो बिदै दैजासिम बा फिसा मोनजासिम फिसिनानै जोङो बिदिनो बुरजा खालामनो हायोब्ला मा होनो बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। नंगौना नङा नोंथां? ओ दा नोंथांआबो ससे फोरमायना होलाय
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे। नोंथाङा ससे फोरमाय
अ जागोन दे नोंथां। जोङो जिब जुनारफोर फिसिनाय होननानै बुंङोब्लाथ' नोंथां। जोङो जिब जुनारफोरखौथ' न'खरावहाय जोंङो गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौनो फिसियो जेरै फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम दाउआनो जा लकेल दाउआनो जा लकेल दाव माने न'आव फिसिनायखौनो लकेल दाउ होनो जाहैबाय नालाय लकेल दाउ आरो बोरमा मोसौ बिदिनो गासै मैदेर गराइफोरखौबो न'आव फिसियो आरो माने नोंथां जेरै जोङो मैदेरफोरनिफ्राय जोङो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर दंफां माबा बनथ'फोरखौहाय जोङो थिखोनो थाखाय जोंहा मैदेरनि हेल्प नांगौ जायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा गोजान जाय गोजान लामा हान्थिनो थाखाय गोदोनि दिनावथ' जोंहा गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा गराइ आरिफोरखौसो जोंहा बाहायखायोमोन नालाय नोंथां आरो
जोंहा आरो दायो न'खरावहाय जोंहा मोसौ बोरमाफोरखौ फिसिनाय जायो, जायनिफ्राय जोंहा गोबां मुलाम फासिन एबा लाबसिन जानानै जायो। जेरै दाउ खौहाय जोङो न'खरावबो जानो गोसोबा ओरैनो न'खरैनो जानो हायो। आरो फान-फाननानै जोङो बां गोबाङै रांखावरि एबा रां आरजिनो हायो। आरो मोसौ बोरमाफोरनिफ्रायबो जोङो बोरमाफोरखौहाय जोङो बोरमाफोरनि गाइखेर गाइखेरफोरखौबो जोङो गोदोनि दिनाव बांसिन लोङोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय बांसिन मोसौ एबा मोसौ जारसि एबा बांसिन बिदि गिदिर गिदिर जिब जुनारनिफ्राय जोङो गाइखेरफोरखौ लोंनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो जोङो मोसौफोरनिफ्राय जोङो मोसौ हालुवफोरनिफ्राय जो गोदोनि दिनावथ' मोसौ हा लुवाफोरखौ बिसिनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन। नाथाय दानि जु गावथ मि जुग जाया नालाय टरफोरजों जों हव हालव मा एना जानो बेवहाय आरो बिनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि जेबो मेसिनारिनि सुबिदा गैयामोन नालाय जोङो जिब जुनारनि सायाव बांसिन टेन खालामनानै थायोमोन आरोना नोंथां। आरो जोङो दायो मो सौ गायफोरनिफ्राय जोङो बांसिन बिबाङै जोङो बांसिन बिबाङैनो जोङो मोसौ जोलैफोर जोलैफोरखौहाय मोननो थाङो आरो मोसौ गायफोरनिफ्राय जोङो गाइखेर बा गाइखेर आरिखौ जों बांसिनै मोननो हायो मानो होन्ला जों थ' इण्डिया जाहैबाय इण्डिया आआव जोङो गाइखेरनि साहा होननाय बिराद मोनसे मुंदांखा एबा नामजादा मोनसे लोंग्रा एबा फुंनि मोनसे जामुं आदार होननानै जों बयबो बेखौ मिथिखायो एबा नोंथाङाबो फुङावहाय सा लोंखायो। आरो आंबो लोंखा खायो बयबो लोंखायो होननानै बुंनांसिगोन जोङो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां बुंनांगौ बाथ्र गोबां दङ नाथाय जे हागौ आङो आंनि खर'आवहाय आंनि फुगावहाय जि फैदों आं नोंथांनिसिम फोरमायफिननो नाज नाजागासिनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन बिबाङैनो जोङो जिब जुनारफोरखौ न'खराव फिसिया मानो होनब्ला जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोरबो दं जेरै मोसा सिंह जिबौफोरखौबो फिसियो आरो ना माने नोंथां जोंहा गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन जिब गुबुन गुबुन जाथिनि जिबौफोरखौबो फिसिनाय जायो जाय जेरावहाय बांसिनै जिबौफोरखौबो फेट खालामनानै एबा न'आव फिसिग्रा जुनार होननानै बांसिन जायगायावनो दङ जेरै चाइनाफोरावहाय बांसिन गोबाङैहाय जिबौफोरखौहाय फिसिनाय जायो नाथाय जोंनि इण्डियाआव बां खमैनो बांसिनानो खमैनो फिसियो आरो जिबौफोरखौबो जायोबो जोङो बांसिन सुबुंफ्रानो एबा गुबुन गुबुन हारिफोर दङ जाय जिबौफोरखौबो जायो नाथाय आं जायादै नोंथां। नोंथाङाबो जायो नामा नोंथां?
ओइ दालाय आं नोंथां जिबौखौ नोगोद गियोसो
नोंथां नोंनायाथ' नंगौ नोंथां नोंजों आंजों एखेनो जाहैबाय आंबो गिनाया बिराद गियो खाथियावनो थांनाय हा आङो आरो
औ
जोङो मैदेरफोरखौ बांसिन बांसिन बिबाङै एबा बांसिन खमै जोङो फिनाय नुयो मानो होनब्ला मैदेरा जाहैबाय बिराद गिदिर मोनसे जुनार जाहैबाय नालाय नोंथां जायखौहाय जोंङो न'खरावहाय बांसिन बिबांङै जोंहा आदारफोरनि खोथा थायो जायखौहाय जोंहा सुफुंनानै होनो हाया। जायनि थाखाय बांसिन बिबाङै हाग्रा हाग्रामा गिदिर गिदिरफोराव थाग्रा सुबुंफ्रासो मैदेरफोरखौहाय माउट खालामनानै लायो आरोना नोंथां। होमबा नोंथां आंथ' जि हागौ आंनिफ्राय फोरमायफिनबाय नोंथाङा होमबा फंनैसो फोरमायफिननो हा होनना आंसिम
हागौमोन हानाया लाय आं
फोरमाय हरनायलाय देनाय नोंथां।
औ नोंथांनिबां नोंथां ससे फोरमाय
औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों। हेल नोंथां हेल' नोंथां
औ खोनादों खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा आंनि हउसखौ?
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों। है
जुनारखौ मोनो बा फिजाय मोनसे जुनारफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जाय फिजानाय जुनारफोर बे बेफोर जोङो बिदिनो मा मा मुलाम्फा मोनो होनोब्ला जे मोसौफोरनिफ्राय जोङो मा मोनो गाइखेर गाइखेरखौ जोङो मा खालामो लोंनाय जायो लोंनाय बा जोङो फाननाय जायो नंगौ ना नङा नोंथां।
नंगौ नोंगौ नोंथां।
औ जोङो बेफोरबायदि मा होनो जिब जुनारफोरखौ जोंनि थाखाय मोनसे मोजांथार मोनसे मा होनो जोंनि थाखाय मोनसे मोजांथार जिब जुनारफोरखौ नुयो आरो गाज्रि जुनारफोरखौ सों जेरै नोंथाङा दहाय बुंलाङ माने जिबौ जेबखौ जोङो मा बिस गोनां बा बिस गोयै जिबौफोरखौबो जोङो जि जिउ गोनां जिबफोरखौबो जोङो नंगौ ना नङा नोंथां
नोंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ नंगौ
खोन औ जोङो जेरै बिस गोनां जेबोौफोर बेफारनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ। मानो होनोब्ला बैफोर जिबौआ मा होनो इस गोनां जिबौफोरा मा होनो सानसे सम'फ्रा बा बिदिनो जिब जुनारफोराव थैनो हमो बा बिदिनो मानसि दामसिफोराबो थैनो हमोम आरो। नोंथां बेनिखायनो जोङो मा होनो जिबौनिफ्राय गोजान बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरफ्राव जेरै थाइलेण्डखौनो होन बेफोरबायदि मा होनो जायगायावहाय बिदिनो जिबौफोर बा एम्फौफोरखौनो जानायखौ जों नु ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो नंगौ ना नंङा नोंथां औ
औ